हेल' ।
हेल' ।
ओ ।
ओ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ
दा मानि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथां?
ओंख्रिनि बागै
ओ ओ ओ
औ
दे आङो बुंग्रोनो नामा ओंख्रिनि बागै एसे बुंग्रनांगोन नामा?
दे होमबा बुंदो।
ओ जोंहा ओंख्रि होनबाथाय जोंहा माने ओंखाम आरो ओंख्रै ओंखामा जाहैबाय जोंहा जानाय ओंखामजों लगायना जानायखो जों ओंख्रि होननाय बुंङो नङा होमबा नोंथां?
औ
बे जाहैबाय जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं। बर'नि मादाव दा ओरैनो बर'नि ओंख्रिनि होनबाथाय जोंहा अनलादो दाउ सबाय अमा ओ नारज ओ नारजि अमा। नाफाम मैद्रु दं नंङा होमब्ला
औ
बिदिनो गोबां ओंख्रि दंबा बर'नि मादाव नोंथाङा ओरैनो नोंथांनि फै ओ ओंख्रिनि मा ओंख्रिखौ जानानै नोंथां मोजां मोनो एसे फोरमायनोलाय नोंथां औ
ओंख्रिया जाहैबाय आं गोथाव मोननाय इदिनो अनला मेवाइ दाउ ओमफाय सबाय दाउ। अमा बेदर नारजिजों अमा बेदर
औ
औ
ओ नोंथाङा साम' ओंख्रिखौबो जागोना जाया?
साम' ओंख्रि जायो।
औ संनो संनो रोंगौ ना?
साम' ओंख्रिखौ
औ
संनो रोङो
अह एसे माबाय मा रोखोमै सामु ओंख्रिखौ सङो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो होदोलाय?
साम' ओंख्रिखौ?
औ एसे।
इदिनो साम'खौ फास्टाव एवग्रोना लायो एव थ्रमनानै
ओ गोद औ ।
औ इनिफाय बिदिनो ओमफाय सबायजों संगोनबा सबाइखौ उनाव होनो हायो रुग्रोनांगौ सबायखौ । ओमफायो साम'खौ सेरनानै बेहाय उनावहाय सबायखौ होदो आरो
औ ।
औ ।
जोंआ उम उम ।
उम हम औ ।
जोंहा सामु ओंख्रि होनब्लाथाय जोंहा गोबां मेहनत दंना होमबा साम' ओंख्रि संनायाव?
औ दङ'।
सामु ओंख्रिखौ जों संनो थाखाय जोङो सामु खौ लाना बायनानै लाना फैबाथाय बाव खननानै लाना होब्लाथाय जोङो बेखौ जों सोमनान दोंग्रोनांगो नङा होमब्ला हरसे सोमना दोन्नानै बेखौ जोङो जागानो होनांगौ नङा होमब्ला बेखौ जागानो होनानि उनाव जोङो बेखौ मोजाय दैफोरखौ सोलाय सोलाय दोनबाय थानानै फुंङाव आरो अखानायैहाय जों बे बेखौ मोजाङै बेखो बिनि खिथुखौ दानस'यो दानस'यो ।
औ ।
इनि उनाव
ओ ।
आरो बियो साम'आव मोनसे दाखोन थायो नङा होमबा?
औ बे दाख
औ बे दाखोलखौ जोङो बोख थानांगौ । माने बेखौ बिजिफोरजों बख'यो, फिनफोरजों एरख'नानै दाखोनखौ बोखा-बोखाहाय माने गोबां खस्थ' दं। बेनि उनाव जों बेखौ खेरखायाव लानानै हुयो मानोना मोजांहाइ गोखै कारजिफोर सेबना होनानै जों मोजाङै फुनांगौ एखदमबारे बेयाव मैला थायो नालाय दैयाव थानायसो नालाय बेयो। बेयाव गोबां मैला ओंखारो बे साम'नि जिनिरफोरा बेखौ हुबोनानै मोजाङै एखदमबारे गोबावहाय हुबाय थानांगौ माने साम'खौ।
औ।
हुबाय थायो हुयै-हुयै हुनानै बिनि उनाव साम'आ जेब्ला साफा जायो अब्लाथाय जों बेखौ संना फार्स्टनि थाखाय रेडि खालामनाय जायो नङा होमब्ला
औ।
बेखौ जों संनो थाखाय रेडि खालामनानै जों बेखौ थाव सेरनानै
औ।
एवथ्रमनानै लाबाय मोजङै थावजों बेखौ। दोनबाय जों माजों जागोन बे साम'खौ सोरबा अनलाजों जायोना सबायजों जायोना खाला दालिजों जायोना नै गोबाङा गोबांजों जायो सोरबा जोगोनारफोरजोंबो जानाय खोनादों सोरखौबा सोरखौबा।
औ।
बिदिजे उनाव
ओरैनो फ्रायबो एवो
औ आरो जोंना साम' आरो साम' लादाय होननायखौ मिथियो ना?
औ मोनथियो।
दोरा
औ।
उम बेखौ जाफेरना जाफेराखै? ओ आंबो बारासे मोजां मोना जानायालाय जानाय खोनानाय आरो मैथ थाफोरदो एवजानाय जानाय खोनादों आरो खायसे खायसेफोरखौ खोनायो आरो मैथाजों जानाय ए
औ
जोंहा आरो जानाय लोंनाय होनबथाय जोंहा बाथोन होनब्लाथ' जोंहा साम'नि ओ बाथोन होनबाथ' जोंहा बर'निया गोबां मोजां मोजां रोखोमनि बाथोन दं नङा होमबा जोंहा
औ
नोंहा नोंथां बाथोननि गेजेराव मा बाथोनखो जानानै साबसिन मोनो
गांजेमा बाथोन
औ बिनि उनाव
बिनि उनाव ना बाथोन
ए
औ ओमफायो बेला हि बाथोन
मा बिलाथि
हा
मा बिलाथि
बिलाथि मोनथिया
ओहो
नोंसोरनिया मा होनो फान्थाव बिलाथि
अ
जोंनिया बिलाथि होनो आरो ओमफाय आलु बाथोन
उ
नोंथाङा
आंनाव बिदिनो गांजेमा बाथोन खांख्राइ बाथोन गांजेमा बुङोब्लाथ' जों बेयाव गांजेमायाव जोंहा गोबां रोखोमनि मोदोमो ओ गोबां मोजां मोदोमनाय थायो माने जाय मोदोमनायानो जोंनि मोनसे फेब्रेट बे मोदोमनायनि थाखायनो जों बेखौ मोजां मोनो आरो जे गांजेमाखौ माने बिनि सेनानो मोजां एक दमबारे मोदोमो बेखौ जों बिराद मोजां मोनो। बेखौ आरो जोआना जोलाया मो दोंमोमोनथाय बेखौबो आं एसे बावगारलांबाय आरो।
हा?
सोमोदोमोमोन खोमा ना?
जोलाया।
सो मोदोमोन खोनो मोदोमोमोन ना?
औ जोलाया।
खैसो बावनानै दं।
औ
दा खांख्राइ बाथोन होनबाथ' आरो जोबोर मोजां बेयाव मेलेम थानांगौ खांख्राइआव। बे मेलेमानो खा ख्रायखो खांख्राइ बाथोनखौ मिलौहाब होयो आरो माने।
औ
जोबोर मोजां।
औ आं जानो मोजां मोना आरोना बारा।
नाखौ?
खांख्राइखौ।
ए औ बिदिनो खायसे खायसे मोजां मोना खायसे खायसे मोजां मोनो आं आरो मोजां मोनो आरो।
औ मैथाफोरजों संबाबो गोथाव जायो दा।
जायो जायो। जायो गोथाव जायो। ओरैनो नोंथांमोननिखि जा मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि माबाफोरखौ जेनबा ओ खांख्राइ, साम' बेफोरनो बायदिसिना बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ माने?
मोन खांख्राइफोरखौ इदि एसे दैलांबा थाय ना ओइ जाम्फै जाम्फैयाव ओंखारना थायो। मोनायावहाय थस सुबाथाय मोनो आरो। थस सुना नायफैबाथाय। औ
खुसियाबो मोनो नामा?
खुसिया फोरबो ओंखारफ्लांबा बोरैबा मोनो आरो। मोनफ्लांबाथाय।
ए जोंनिथिंबो मोनो।
औ। मोना मोनायाव बांसिन ओंखारो ना इसोरो।
औ।
औ।
आरो जोंना जा-जानायाव ओंख्रि होनबाथ' जोंहा आरो बर'नि नाफाम नङा होमब्ला बे नाफामखौ बोरै बानायो नों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नाफामखौ आंबो बारा मोनथिया। बोरै बानायो फार्स्टाव बिदिनो नाफामखौ फोरानग्रोना लायोदां नाखौ।
औ औ।
बिनि उनाव थास' ना दुदालि ना थास' होनानैहाय बे नाखौ देयो देफायो आरो जमा।
नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय मा मा होयो आं बारा मिथिलाय लाङा आरो।
उम।
औ।
मोजां मोनो ना मोना नोङो?
आं नाफामखौ मोजां जां मोनो। मोननायालाय।
ओम। खायसेया फुदुंनानै जायो खायसेया एव बाथोन जायो।
औ नों गौ।
उम।
नों नोंथाङा मोजां मोनगोन ना मोना?
मोजां मोनो मोजां मोनो। बे जाहैबाय बि जोबोर मोजां मोनो आं।
औ औ।
माने जोबोद मोजां खायसे खायसेया मोनामनाय मोनो नामा जों आरो जोंनिया बेनो जाहैबाय जोंनि मोनसे माबाना औ गोथाव मो जों मोदोमनायसो मोनो बेफोरखौ बरनि ओं ख्रै बेखौ जों नागारनो हाया। नङा होमब्ला बेफोरखौ जोङो जोंनि मानसियानो जों बरफ्रानो बेखौ जानो बाग्रा जालाङोबाथाय आरो मा जागोन नङा होमब्ला?
औ।
खौ जों जा जानानै फोथांना लाखिनांगोन।
औ आरो नारजि अमायाबो आरो ।
औ नारजि अमायाथ' बुंनो नांला।
औ। आंथ' नारजि जानो हाया आरो। औ दे।
जानो हाया?
ओहो दे।
ए दे होमब्लालाय समाबो जाबाय जोंहा ।
औ दे। औ।